हेल'
औ
खोनादों
औ खोनादों
दा मा खालामदों नोंथाङालाय
दङ ओरैनो जिरायनानै गरमथार
हो औ औ होमबा जोङो मोनसे टपिक बा आयदानि सायाव सावरायलायनोसै आरो ओरैनो दङबा माथो खालाम नङा होमबा
औ औ फराय जायो दे
दा बे आयदायानो जाहैबाय खोनादोंना आंनि माथाखौ मोजाङै
औ औ खोनादों।
दा बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि दा फैबाय थानाय सुबुंफ्रा फैबाय थानाय सुबुं माने जोंनि गासै सु बुं आरो लाइमोनफोरखौबो लाफाना बुंदों आरो ना माबायदि थासारिखौ लुबैयो बेनि सायाव रायज्लायनि आरो ना
माबायदि थासारिखौ लुबैयो औ औ
लाइफ स्टाइल आरो नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हो दो नामा नोंथाङा माबायदि बुंनो सानदों जेनेबा ओम
दा टेक्नलजिनि जुग होनना बुंनांसिगोन बेबायदि थासारिखौनो जों बुंनोसै बेवहाय मानोना दानि दिनावथ गोदोनि जुग गैला नङा होमबा गोदोनि बायदि दोरोङारि जुग जायखौ बुङो ट्रेडिसनेल ओ ए-एरा होनना बुङो नङा होमबा बेबायदि एरिया गैला जोंना दाना गोदान मु गा जाबाय नालाय दा गोदान मुगायाव जोंनि सुबुंफोरा आरो फैबाय थानाय सुबुंफोरा माबायदि थासारि खौ लानो लुबैगोन बा थासारियाव थानो लुबैगोन जों बेनि सायावनो सावरायगोन आरो नोंथां। दा गिबियावनो ओ जों बुंनो हायो दानि थासारियाथ गोबां सोलायबाय गो-गोदोनिख्रुइ गोदो जेरैबायदि सुबुङा मबाइल गैयाबाबो थानो हायोमोन बा न'आव टि भि गैयाबाबो जों थानो हायोमोन नङा होमबा ससियेल मिडिया गैयाबाबो जों थानो हायोमोन रिल्स बानायालासेबो जों थानो हायोमोन भिडिअ बानायालासेबो जों थानो हायोमोन बा गेम गैयालासिनोबो जों थानो हायोमोन मबाइल गेमफोरखौबो नङा होमबा दा बेजों लोगोसे जोङो लेपटप गैया बा बायदिसिना टेक्न'लजि गारि गैयाबाबो जों थानो हायोमोन गोदोनि समावहाय आरोना नाथायबा दानि स मावहाय माबायदि लुबैयो मानसिया बेखौ जोङो सोंनो थाङोब्ला बैफोरनो गोलैया आरो जोङो माबायदि लुबैयो माथाय जोङो धोनि जानायखौ लुबैयो लोगो से ओ गारि बांला बायदिसिना गिदिर गिदिर न' लोगोसे ओ बिजनेस गिदिर गिदिर थानाय जेराव फैसा बांसिन फैयो बेफोरखौ लुबैयो जों दानि जुगनि मानसि फ्रा बेफोरबायदि लाइफ स्टाइलखौ नङा हबा बेनिफ्राय सोरबा सोरबा गोबां रांखावरि आरजिनानै गोबां जायगा दाव दावबायनो बा बेरायनो नङा होमबा सोरबा लुबैयो औ गोदान गोदान बाइक लानो गोदान गोदान बाइक बायनो गोदान गोदान गारि मथर बायनो नङा होमबा बेबायदि थासारिफोरखौ लुबैयो दानि जोंनि लाइमोनफोरा नङा होमबा नोंथां
आनबो
दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो आरो मा माबायदि थासारिखौ जों जोंनि दानि लाइमोनफ लुबैयो नोंथांनि मोन्दांथियाव
औ आंनि बायदिब्लाथ' दाबायदि मुगायाव मानसिफोराना
बयबो माने गावनि आथिङाव गसंनो लुबैयो जेनेबा बे स साख्रि मावनानैनो जा बा बिजनेस मावनानैनो जा ज माबा मोनसे मावनानैनो जा बयबो माने माने मालायनि सायाव सोनारनानै थायालासिनो माने गाव गावनो बयनिबो गावनिनो माने मा होनगोन बेखौ मालिक जानो लुुबैयो आरो बयबो गाव गावबा गाव माने रावनि ब सायाव सोनार नाङा आरो जेनेबा बेबायदि
बुङो आरो नोंथां अन बस
औ औ बिदि जानो लुगैयो आरो ना बयबो माने ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा बांसिनानो न मोजां मोजां न'आव लुनो लुबैयो बिल्डिं लुनो लुबैयो आ गारि गारि गुरा माने बायनो लुुबैयो आरो ना बयबो माने गावनि लाइफ सिताल लाइफ स्टाइलखौ माने सोलायनो लुबैयो आरोना बेबायदि आगोलनि बायदि हानि न'फोराव बा बिदिनो बाइकफोरावनो थानो गोसो जायो आर ना बयबो माने दानियाथ' गय बांसिनानो माने मानसिफोरनियाव न'फोराबो बिल्दििं बा पाक्का जाजोब्बाय गारि कार थाजोबबाय माने बयबो बेबायदिनो लाइफ स्टाइलखौ लुगैयो आरो बेनिखायनो माने बांसिन मानसिखौ खस्थ' खालामनाय बा खामानि मावनाय नुनो मोनो माने जाहाथे बेबायदि बेसोरनि बायदि जोंबो लाइफ सटाइल मोननो हाथों बिदि होननानै माने खायसे मानसिफोरखौ खस्थ' खालामनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो खायसे खायसे खायसे दानिया बिराद मानसिफ्रा फेमास जानो लुुबैयो माने सलिब्रिेटि आरो ससियेल मिेडियानि माबायाव जेनेबा ससियेल मिेडियानि दारै फेमास जानानै माने सेलेब्रिेटि जानो लुबैयो आरो रिल्स बानायनानै बा खायसे भिदिअस बानायनानै माने बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो माने बयबो दानिया बांसिनानो ससियेल मिडियाआव माने बिदि माने ट्राइ खालामनायखौ नुनो मोनो आरोोना बे माने आंबो बेबायदि जानो हागोन खोमा फेमास बेबायदि सलिब्रिेटि जानो हागोन खोमा माने बयखौबो बिदि ट्राय खालामनाय नुनो मोनो आरो दानि जुगाव ससियेल मिेडियाआव बिनिफ्राय आरो इन्डास्ट्रिफोरावबो जेनेबा बिदिनो जोंनि माबाफोराबो बर' फिल्मफोरावबो जेनेबा खायसे माबा जानो लुुबैनायखौ नुनो मोनो जेनेबा आंखौ बेबायदि एक्ट्रिस बायदि जानो हानाय बा औ फावगिरि फावखुंगुर औ औ बेबायदि जानो लुबैयो आरो खायसे बिदिनो गोबां दङ जेनेबा बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदो माबाफोर बुं
नों नोंथांनाव आरो कुइसन खालामबावगोन दसेनि उनाव नोंगौ थारैनो बिथां बुंनाय खोथाफोरा सैथो जेनेबा गोबाङानो बायदिसिना बायदिसिना जानो लुबैयो नाथाय जानो हायाखै आरो ना नाथाय बेफोर जानाया एसेबां गोरलै नङा होनना सानो आरो आङो दा सोरखौबा नुबाय एसे माने मुंदांखा जानाय बेनि उनावहाय जुदि सोरबा गुबुन सासेयाबो आंबो जानो हागोन होननानै माने नाजाथाबो नाथाय अबेबा समाव जाहैया
औ औ
नोंंगौ बेखौ मा होनना बुङो बेखौ मोनसे थुलुंगा हिसाबै लानाया मोजां
औ।
गाज्रि नङा नाजानांगौ नाजाबाय थांनांगौ बिदि होनानै आं जेनेबा बेनि गेजेरजों सोरखौबा दबथायनानै दोननो बा बिदि सानाखै आंबो
औ औ नंगौ।
गासिबो जानो हाया होननानै आं बेखौ बुंनो लुबैयो आरो नोंथां बेनि सोलाय जोङो जाय खायसे जोङो गोब्राबैबो मोननाय खामानिफोरखौबो जों मावनो नांगोन आरो नङाहोमबा मानोना बैफोर खायसे खायसे जानो लुबैनायफोराथ' इजि गोरलैयै मोननाय राहा नङा होमबा? बैफोर गोरलै मोननाय राहा फोरखौ गासैनिबो समावबो गोरोबा बा जाया होननानै सानो आरो आं।
औ औ।
दा बेनि थाखायनो जोङो बैफोरबायदि जोङो मा होनना बुंनांसिगोन ससियेल मिडिया बा इजि मोननो लुबैनायखौ जोङो बांद्राय गोसो होथाबाय थायोब्ला जों जाफुंहैनाय नङा बायदि मोनो आरो बे बेजों लोगोसे जोंहा मा मोनसे गाज्रि थासारिजोंसो थांगोन खोमा होनना सानो आरो आङो उम दा जोंनि बे लाइमोनफोरा जानो लुबैनायाथ' गोबां जानो लुबैयो नङा होमबा? गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गोबां सोलायबाय नङा होमबा? नोंथां दा बे बेफोरबायदि गोबां सोलायनायनि बेलायाव जों जानाय लोंनाय आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावनो माबायदि सोलायनाय फैदों नोंथाङा एसे बुंनानै होदो आरो।
औ औ ओ जों जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनायाव गोबां माबाखौ नुनो मोनो दा सोलायनायखौ जोंनि ओ गोदो जोंनि बर'फोरनि बाथ्राखौनो बुङोब्ला जोङो गोदो माने बांसिन जानो दख'ना गानोमोन जेरावबो माने जेराव थांब्लाबो दख'नाखौनो गानोमोन आरो ना हिनजावफोरा आरो ओमफ्राय हौवाफोराबो गामसाखौनो गानोमोन आरो खिन्थु दा जोङो माने समजों खारफानो थाखाय खायसे गुबुन हारिनि द्रेस द्रेसफोरखौबो गाननांगौ जायो खायसे आरो माने मा होनगोन बेखौ माने समजों लोगोसे गोरोबफानानै माने गानबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जेनेबा जों दा
माने माबाफोरखौ गाननाय नुयोना सारि बा बे कुरटिफोरखौ गाननाय नुयो बेनि अनगायैबो जों वेस्टार्न ड्रेसफोरखौ गाननाय नुयो बे जिन्स लंपेन बा आ बे सर्टस गाननायफोर बा बिदिनो टपफोर गाननाय नुनो मोनो आरो बेफोर माने गोबां सो लायनायखौ बेफोरखौ गानोमोन नालाय आगोल दख'ना दखना बा दख'ना बे जानजियाव गाननाय बिदि गानोमोन आरो ना उन्दै उन्दै फोराबो खिन्थु दानिया माने गाससिबो बाहेरनिफ्राय फैनाय बा गुबुननि गुबुन हारिनि माबाफोरखौ गाननाय नुनो मोनो आरो।
दा दा बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायो जे जोंनि दानि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि थासारिखौ लुबैयो होनां
औ औ औ बेनो औ। बेबायदि थासारिखौनो लुुबैयो माने समजों गोरोबफानो थाखायनो मानसिफ माने बेबायदि द्रेसखौ गाननांगौ जादों आरो दा बाययाव जेनेबा जोंथ दखनाखौथ' जोङो दाबाय थानोबो हाया जेनेबा आरो गानबाय थानोबो हाया। जोंनो मोनसे दाबायदि गरमावथ' जोङो बिराद लांगा दख'नाखौ माने फानफ्लेना लानांगौ जायो नालाय एसे माबा माने खस्थ' मोनग्रा जाबाय आरो ना जोंनि दानि आइजोफोरा माने दााबायदियावथ' बिराद खामानि मावनांगौ जायोबा अबावबा अबेावबा थांनांगौ जायो, बिदियाव माने एसे खस्थ' जायो आर ना माने कमफरटेबोल नङा आरो ना बे द खनाया सब टाइमावनो आरो बिनि बेफोरनि जाहोनावनो माने बे मोनसेल' जाहोन नङा जेनेबा खायसे खायसे फिसा फिसा जाहोन दङ बेफोर मा-माबानानै माने दख'ना फोर खौ इसे एभयद खामनाय जायो आरो ना खायसे खामानिफ्राव खिन्थु जों दाबो दखनाखौ गारथाराखै जेनेबा जोंनि अकेसनेल जेनेबा जोंनि ट ट्रेदिसनेल जायखि जाया खामानियावनोबा जोंनि हाबा हुखाफ्राव जों गावनि दखनाखौनो गानायखौ नुनो मोनो आरो थिग बिदिनो जोंनि दा नै जों बर' हौवसाफोरनि बा थ्राखौनो बुंनो हायो जोंथ' बर' हौवाफोरा आगोलनिफ्रायनो जेनेबा ओ स्कुलाव थाङोब्लाथ' जों गामसा गाननानै थाङाना बे लंपेन्टखौ गान थांङो थिग बेबायदिनो जेनेबा जोंङो गामसाखौ सब टाइमावनो गाननानै थांनो हायो होननानै माने आं साना आरो ना कमफरटेबोल नङा होननानै आं सानो। ओ कारन एसे सर्ट एसे सर्टबो जायो नालाय बिनिखायनो माने एसे खस्थ' जायो होननानै आं सानो आरोना। ओंखायनो माने सब टाइमावनो गानजाया आरोना बेयो औ आंनि फ्राय बेखिनिखौ
दा बेनि अनगायै जोंहा मा होनना बुङो जानाय लोंनाय
औ
जानाय लोंनायाव माबायदि थासारिया जोंनि दानि लाइमोनफोराव जाखांङो होनबाथाय आं बेनि बागै एसे बुंनोसै नामा होनो दा नायदो जेनेबा दानि लाइमोनफोरा थ गोदोनि बायदि ओंख्रिफोरखौ सोरबा सोरबा संनोबो रोंला लोगोसे जानोबो रोंला खोमा बेबायदि सानो आरो नोंथां दानि दानि लाइमोन फोरा गोदान थासारिजों गोरोबफानो नाजानानै ससियेल मिडियायाव नुनाय अबेबा भिडिअफोराव नुनाय बायदिसिना जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ माने जानो लुुबैनाय जानो लुबैनानै गोबां खरसानि खरसा खालामनाय रां गारनानै गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ
नोंगौ जानांगौ जानाङा नङा अब्लाबो माने गोबां नुयो आरो बेबायदि थासारिया सोमजिदों होननानै आं बेखौसो बुंनो लुबैयो आरो नोंथां नंङा होमबा माने अम टेक्नलजि जौगानायनि थाखायनो बायदिसिना जामबुं बायदिसिना ओंखारनायनि थाखायनो बेफोरबायदि खाबुफोरखौ दानि लाइमोनफोरा मोनदों होननानै आं सानो आरो। नंङा होमबा नोंथां बेबायदि थासारिखौ दानि लाइमोनफोरा लुबैयो लोगोसे दावबायनाय होननानै बुंङोबाथ' आरो नोंथां बयबो लुुबैयो होनना बुंनागोन दावबायनायखौ मानोना गोदोनि समखौ जुदि नायोब्ला गोदोनि आबै आबौमोना दावबायनो होनबाथाय होनबाथायथ' अबावबा संसार जाहैनो थाखाय न' लुहैनो बेखौ सानोमोनखोमा बिदि माने बिसोरनो दावबायनाय होननाय माबायानो गैया आरो माने दावबायनाय बायदिनो थांगोन नाथाय माबा मोनसे जायगायाव न' लुनानै फैगोन बा बै जायगाखौ मा होनो मोनसे पाम्प हिसाबै लागोन आरो बेबायदिमोन नंङा होमबा दानाथ' सुबुंफोरा थाहैनोबो हाया दावबायनायखौल' सानो आरो जेनेबा गोजान गोजान जायगा जायगायाव मोजां मोजां जायगायाव बेबायदिाव दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंगौ बेबायदि थासारिखौ लानाया मोजां जाहाथे दावबायोब्ला जोंनि जिउआवबो गोबां बायदिसिना सोलायनाय फैयो जोंनि साननाय हनायफोरा स्थरं जायो आरो ना।
औ अम अम
बिदि होनना सानो आरोना नोंथां बादिब्ला मा सानो जेनेबा आरो लाइमोनफोरा माबायदि थासार बेखौ लुुबैयो होना सानो नोंथांङा
अम अम ओ नोंथांङा बुंनाय बादिनो जेनेबा लाइमोनफोरा दानिया बांसिन ससियेल मिडियाफोराव नुनानै
जानाय लोंनायनिफ्रायनो जा